हेलौ नोंथां
औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां
नोंथां खोनादों नोंथा औ खोनादों
हेलौ
औ खोनादों
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों हेलौ नोंथां औ नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादोंना नोंथां हेलै नोंथां
हेलै हेलै नोंथां
नोंथांजों कारथि गासा फोरबोनि आसामाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन खोनादों हेल' नोंथां
नोंथाङा खााथि गासा फोरबोनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथां
हेलै
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनागासिनो आं औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय हेल हेल नोंथां हेलौ नोंथां
ब
हेल नोंथां
थ
औ खोनादों नोंथां फुजाखौथ जों कारत मासाव खुंनाय जायो बेखौ बेखौ माने खाथि खाथि गासा खालि
नोंथाङा खाथि गासा फोरबोनि सायाव एसे सावरायना होदो
औ औ खाथि गासाखौथ जोङो बिदिनो खाथि दानाव फालिनाय जायो नोंथां बेव हाय माने जोंङो फालिनो थाखाय माने जोङो बेवहाय उम नारें जुम्ब्रा नांगौ बिदिनो
औ
थाइगिर बिखं नांगौ खंबा थाइगिर बिखं माने थाइगिरनि खोनादोंना नोंथां? थाइगिरनि थाइगिरनि बिखं जिहेथु बिगुर बेखौ आलारि बाथि सावनो था थाखाय नांगौ जोंनो बेखौ जोङो ओ थाइगिरनिफ्राय माने हाख'नानै लाबाय जायो लाबोनानै माने बे बेखौ माने हाख'नानै लाबोनानै बेखौ बहननानै बे खौ जिरनानै बेनि बिगुर बिखुं बा बेनि बिखं बा उम जिहेथु बाख्ला बिगुर बेवहाय माने थाव होनानै जोङो बेवहाय ओ आवा खुन्दुं जायखौ बुङो बेखौ होनानै माने बेवहाय सावनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो खाथि गासायावहाय जोङो नवाव सा नवाव आला आरि बाथि लगायो दुब्लि फोथाराव लगायो आरो बिदिनो बारियाव
औ औ
उम बिदिनो
औ नोंथां
बिदिनो दुब्लि फोथाराव जेनेबा ओ न'नि आलारि बाथ थिखौ सावखांनानै न'वाव लगाय खांनानै बिदिनो बाख्रियावबो लगायनाय जायो आलारि बाथि लायनानै न'वाव दुब्लि फोथाराव थांनाय जायो आरो नोंथां।
औ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो खुंनाय जायो।
औ औ
औ औ नोंथां औ औ नोंथां जोंनिथिंबो खाथि गासा फोरबो खुङो। माबायदियै खुङो आं जा मिथिगौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै जोंनि जोंनि गामियावबो बेफोरबायदिनो खाथि गासा फोरबोखौ उम बेफोरबायदिनो खाथि गासा बुङोब्लाथ' जोंनिया माइ माइ आबादजोंसो सोमोन्दो गोनां बेफोरबायदिनो खाथि गासा फोरबोआव ओ जों जा जोंनि माइ आबाद मावनाय बे आबाद मावनायाव आ बा मास बेदिनो ब्रै ब्रै बा द' दानसेनि उनाव जेब्ला माइ बिदिनो ओंखारो जेब्ला जों माइ गायो अब्ला बे बे आबादा आ माइ ओंखारो बे माइ ओंखारनानै जेब्लानि दि माइ ओंखारो अब्लानिया जोङो ओ सखा दाउ फोरा जेब्ला ओ जेला माइखौ जाजोबलांनो हाया बेनि था जों काथि गासा फोरबोखौ खुंनाय जायो बे काथि गासा फोरबोआव जों दुब्लि एबा फोथाराव मोना मोना आलारि बाथि फोजोंननाय जायो बे आलारि बाथिखौ जों थालिर थालिर फस्ला थालिरनि बेै दना आरो बे थाइगिरनि थाइगिर फिथाइफोर बेफोरबायदियावसो लुहैनाय जायो बे काथि गासा फोरबोआव जों बिदिनो ओ नारें फिथाइ बेसेनो नारें नारें फिथाइबो होनाय जायो बेफोरबायदिनो औ बुद बुद बुद दि बार बिलाइ धुुब धुना सावनानै न'खराव आलारि बाथियाव
दुब्लि फोथाराव मोनाबिलि समाव
सोरजि होनाय जायो बिदिनो जोङो गिबियावनो फोथाराव आलारि बाथि सावग्रोनाय जायो गावबा गावनि माइ गायनाय दुब्लियाव फोथाराव बेफोरबायदिनो गन गन गंसे थुनानै बेयाव थालिर बि थालिर नि जा बिफां बेखौ हास'नायखौ थुनानै थालिरनि फस्ला बा थाइगिर थाइगिर फिथाइनि थाइगिर फिथाइनि खबाव बेेयाव बेखौ आलारि बाथि खालामनानै बेवहाय साथि सावनाय जायो गंसे गंसे न गंसे खननि खनाव जानाय जायखौ जों थाव थाव गुबै बुङो बे थावखौ जोङो गनाव फुननानै बे माइनि बिलाइ बिलाइ बोनानै होनाय जायो बेखौ जोङो माय बिलाइयाव थाव फुननाय बुंनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो काति गासा फोरबोखौ खौ खुङो लोगोसे बे जा जोंनि माइ आ आबाद मावदों बेफोरखौ सखा दाउफोरा जानो हाया बेनि थाखाय हाय आलारि बाथि फोजोंनानै दाउफोरखौ जानो हायैनि मोनसे मेथाइ होननाय जायो सखा हुर हुर होननानै बेफोरबायदिनो बेनि उनाव जों न'खरनि बाथौआव आलारि बाथि सावनानै फुजा खालामनाय जायो बिदिनो गामिनि ज' ज' बेनावबो बैनावबो ज' ज' हासिनावबो बुद बेफोरबायदिनो थोरखिखौ जानाय जायो बेफोरबायदिनो जों काति गासा खौ खुङो खाथि गोसा बुङोब्लाथ' जों माइ आबादजोंसो सोमोन्दो गोनां होननानै मोनथिखायो
औ औ नंगौ नोंथां
थ खुंनाय जायो जोंनि बेलायावबो गुबुननि बेलायावबो
औ औ नोंथां बेखौ माने गासैबो
बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गामियावबो खुङो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन नेम खान्थिजों खुङो
गुबुन गुबुन नेमखान्थिजों खुङो जोंनि नेमखान्थिया गुबुन गुबुनाव गुबुननि नेमखान्थिया गुबुन बेफोरबायदि खुंनाय जायो आरो नोंथां
नोंथाङाबो जा मोनथिगौ एसे फोरमायना होलांदो।
औ औ। बिदिनो जोंनिथिंबो
औ।
गोबां रोखोमै माने गासैबो सुबुङानो गामिनि सुबुंफोरानो मोनाबिलि सम समाव दुब्लि फोथाराव थांनानै माने खाथि गासा फोरबोनि थाखाय आलारि बाथि साव हैनाय जायो नोंथां। बेखौबो जोंनिथिंजायबो बिदिनो आलारि बाथि साव सावनायाव बिदिनो थाइगिरनि बिखं लांनाय जायो। आरो थालिरनि जिथु थालिर बिफांखौ गोरलैखौ दाननानै
औ जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो खुङो।
औ आलारि बाथि माबानो उम होनो थाखाय माने बे खौ लांनाय जायो आरो बिदिनो दुब्लि
औ औ।
मोनाबिलि समाव जो ओ आलारि बाथि गासैबो दुब्लि फोथारावनो मान माने हाथरखि बायदिनो गासैबो स्रां जाजोबो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
बिदिनो आलारि बाथि सावखांनानै जेब्ला नाखि आलारि बाथि साव खाङो अब्लाथाय बेवहाय माने ओ जोंनि थिंजायबो ज बेवहायनो माने माइ बिलाइ बा माइयाव माइनि बिलाइआव
बेखौ माने होनाय जायो।
औ।
दे अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया उनाव लोगो मोन फिनसिगोन नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय। दे अब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ।
उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नोंथां नोंथांनि फ्राय आं जा मिथिगौ नोंथाङा जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिबाय आरो आं मिथियैखौबो नोंथांनिफ्राय सोंना लाबाय माने आंबो मिनथिबाय।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ।